खौ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों नोंथां औ। गोजोन मोनाबलि नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओं गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसि जेनेबा आङो दायो नोंथांजों न'खराव औवानि जेनेबा बेसादारि हारिमु जाय न'खराव सानफ्रामबो जों बाहायजायो बे बेसादारि हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो नोंथा सावरायनो हागोन ना नोंथां? जोंथ' नै सामफ्रामबो जेनेबा जोंनि बर'फोरा सामफ्रामबो न'खर न'खराव बाहायजानाय जेरै जेरै न'खराव बाहायनाय हो
जेखाइ, खबाइ, सानद्रि, संग्राय बायदि बायदि रोखोम दं नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ जों बेफोरखौ जेनेबा एकदम सामफ्रामबो बाहायबाय थायो जेरै जेंगाय जेंगायाव खौ जोङो जोंनि बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैगं सुबोनाय मोनसे एबा साम'फोर, बेदरफोर बेदर बायदि सिना जेनेबा बेदरानो होन बा मैद्रु मैला मेग मैगंफोर खौहाय जोङो बे जेंगायाव सुनाय जायो। जेंगा औ खादाबो होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां? ओं खादा जोंनिथिंजाय जेंगाय होनो आरोना नोंथां बे जें जेंगायावहाय सुयोबालायनो जेनेबा मैगंयाव सिथाबनाय मैला हा बालाफोरा माने बे जेंगायावनो सिथाबनानै थायो आरो जेनेबा सुबाथाय स्र' खारो ओमफ्राय जायफोरा मोनफा मोननै हा बाला थायो बे हा बालाफोरा बे जेंगायावहाय सिथाबनानै थायोनो आरो ओंख्रियाव थांफाया आरो ओंख्रि एबा
औ।
ओंख्रिफोराव जेनेबा ख्रेब ख्रेब बाला ख्रेब ख्रेब मोनजायोना मालाबा समाव।
नंगौ नोंथां।
बे जेंगायाव सुबालायनो ख्रेब ख्रेब मोनजाया आरो मोनसे सामफ्रामबो न'खराव बाहायजानाय औवानि बेसाद जेरैहाय आबैदांगि होननायखौ नोंथाङा खोनाफेरदों ना? बे आबैदांगियाबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना नों नोंथां बे आबैदांगिखौ आइथिं थांब्रै गोनां बेयो बुस्थुआ आइथिं थोंब्रै गोनां जे बोरै मा होनगोन सियार बायदि आरो बेबो मैगं सुग्रा बे आबैदांगियाव गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंनि आबै आबौ फोरा मैगं सुबोदों आरो बे बु बे आबैदांगियावबो मैगं सुनायाव बाला जेनेबा मैगंयाव सिथाबनानै थानाय बाला अन्थाइफोरालायनो स्र' थांजोबो आरो। जेन'बा खादा बायदियानो जाबाय नाथाय आइथिं आथिं थोंब्रै दं आरो बेहा नङा होनबा नों औ औ नंगौ ओमफाय खायसे खायसे बे बे आबैदांगि होननायावहाय बिबार बायदिसिनाबो लायो अ अबा गोजान जायगा एबा मन्दिर बायदिसिनाफोराव थाङोबा बेहाय बिबार बायदिसिना फुल फसादफोर लानायाव बाहायो। औ नोंथां औ आखाइयाव हमग्रा गोनां बे मेगं खादाया जायखौ जोङो मेगं सु सुनायाव बाहायो आरो आरो बे औवानिफ्रायनो संग्राय जायखौ जोङो न'खराव दम गोनांथार जायखौ जोङो माइरं जावनायाव बाहाय बाहायो बे संग्रायखौबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
नंगौ।
आरो बे संग्रायावखौथ' न'खराव न'खरफ्रामबो जेनेबा जोंनि बर' समाजाव जेनेबा रावनिबो न'खराव गैयाखौनो बुंजाया आरोना बेखौ बयनिबो न' न'खर न'खर जायनि न'खराव थाङो बेयावनो बे संग्राय आरो सानद्रिखौ नुयो आरो ना। बे संग्राय सानद्रिनिफ्राय जोंनि बर' न'खरफोराव बे औवाजों बानायनाय ओ जायनाखि सान्द्रि संग्रा जेखाइ खबाइ बेफोरखौथ' जों मोनजोबखायो नङा होमबा बयनि बयनिबो न'खरावनो गामि ओनसोलाव औ‌ नोंथां औ ओ जेखाय जों जेखाइखौ जोङो ना गुरनायाव बाहायो नङा होनोमबा
ओमफ्राय खबाइखौ जोङो ना लानो थाखाय ना गुरनायाव ओ बेखौ बाहायो नङा होमबा? बेनि उनावहाय सानद्रि सान्द्रिखौहाय जोङो ओ माइ सालिनो थाखाय लानाय जायो आरो सानद्रिसायावबो माखासे जोङो ना गुरनानै मोननाय नाफोरखौबो जोङो अराव फोरानो बा सान्दुुंङाव फोरानो सान्थ्रियाव दोननानै नङा होमबा नोंथां? औ बेनि उनावहाय जोङो ओ संग्राय संग्रायाव जोङो जेनेबा ओ माइ माय खौ लानानै जोङो ओ बिनि गुन्दैखौ जावगारो माने माइ जावनायाव बाहायनाय जायो आरो संग्रायखौ। आरो जोंनि ओ गोदोनि बर'फोरनि नेमखान्थियाव दङ जे सासे गथ' हौवासा जोनोम मोनोब्ला हौवासा गथ'खौ संग्रायाव फुथुनानै बिनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ बानायनायखौ जों
औ नोंथां औ गोदोनि समाव जेनेबा जों उन्दै उन्दै समाव बा जों गोरलै समाव जोंबो संग्रियावनो जेनेबा फु-फुथुदों आरोना जोंनि बिमा बि बिफाफोरा संग्रियाव फुथुदों संग्रियाव फुथुबोबालायनो गथ'फोरा एकदम एसे गुनि गियानि जायो होननानै आं बि बेखौबो मिथिबावो आरोना नोंथां फोथायबोनाय बादिबा आरो। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि थाबायनो रोङै सावख्लाफोर
औ नोंथां
बेबायदि जायोबालायनो बि
औ हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां बिदियाव माने सालि गारनायबो जायोमोन आरो।
औ दाथ' जोंनि ओ बर'नि आइजें आइला फोर होनबाथ' बेनो जाय औवाजों जों बानायनानै जों न'आव न'नि नांगौ ओ बुस्थुफोरखौ बानायनानै जों बेजोंनो सोलियो नङा होमबा नोंथां। आरो जोंनि बर' ओनसोलफोराव माखासे ओ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोन बा न'खरनि माखासे सुबुंफोरा बेबायदि ओ न'खरनि गोनां जानाय जि जेखाइ खबाइ सान्द्रि संग्राय बायदिसिना औवाजोंनो बानायनानै माने न'खराव नांगौ जानाय ओ थाखा फैसा रांखान्थिय बे माखासे बिथिङाव सुंथाबोनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नंगौ बिदिनो गोबां न'खरफोराबो बेबायदि बानायनो
सनायखौबो जों नुनो मोनो आथिखालथ' जों बेजोंनो मोनसे बिजनेस फ्रा बेजोंनो मोनसे ओ गला होनानै न'खर जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमब्ला नोंथां नाथाय गोदोनि बायदियै जों नायनो थाङोब्ला बेबायदि जन‌ सान
सानद्रि संग्राय जेखाइ खबाइ सेन
हेबनो रोंनाय सुबुंफोरखौ जोङो नागिरनो थाङोब्ला नो आथिखाल जुगाव माने
गोबां खम नुनो मोनसै आरो औ औ नंगौ नोंथां नंगौ। आरो गोदोनि दिनावथ' न'खरफ्रामबो बेबायदि जेखाइ खबाइ हेबनो गोरोङानो गोजाफ्राममोन आरो बेबायदि जेखाइ खबाइ हेबनो रोङै मानसिखौथ गोदोनि दिनाव ओ जेनेबा बिदि अबाइ इदि मा होनो
औ
औ बर' समाजा बेबायदि हेबनो रोङै सुबुं जेनेबा न'खरफ्रामबो हेब गासिबो साफा नङा साफा हेबनो गोरों थाजोबखायोमोन नालाय जायफोरा हेबनो रोङा बेफोरखौ अबाइ होननानै बुंनायबो आं खोनानो मोन्दों आरो अबाइ माने जेबो रोङै आग्लायनाय जायो माने दिनो जोंनि समाजनि हा हारिमुनि जेनेबा आग्लायनाय सुबुं
औ औ औ नंगौ नोंथां। औ जों गोदो समाव मानो बयबो बेबायदिखौ हेबनो रोङोमोन होनबा नोंथां? ओ बयबो ओ माने रावबो सोलोंथाइनि फारसे बांद्राय गोसो होआमोन ना बै समावहाय माने खामानि मावनाय ओ न'खरनि ओन्दै समनिफ्रायनो न'खरनि थाखाय माखासे बिता बेबायदि दानाय लुनायफोर फोरोंनायखौसो जों बांसिन गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव नाथाय आथिखालाव बयखौ बयखौबो जोङो माने सोलोंथाइनि फारसे गोसो होहोनाय माने बिमा बिफाफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे गोहस गोसो होहोनायखौ सो बांसिन जों नुनो मोनसै आरो मानो बेबायदि औ बेबायदि दानाय लुनायखौ जों माने औ बारा उननि फिउसारा मोजां नङा बा मोजां जाया बेबायदि साननाय हनायखौ जों दानि जुगनि मानसिफोरनि गोसोआव लानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां‌ ना।
औ नोंथां औ आरो दानियाव औ थ रांखान्थियाबो जोंहा गोबां जायोना जेनेबा जेखाइ ख खबाइयाव गोदोयो
औ
न'खरनि आंखाल संख्रि बानलुखौलसो सुफुंनो हायोमोन नालाय नाथाय दायो आंखाला औ बांनायनिफ्राय बांबाय
औ
औ जायनि जाउनाव बेबायदि जेखाइ खबाइ फाननानै मोननाय फैसाफोराबो रांखावरियाव थोब्ले माब्ले जायो न'खरनि आंखाल सुफुंनो थोब्ले माब्ले जायो जायनि जाहोनाव दायो मानसिफोरा बेफोरबायदि हेबनाय जेखाइ खबाइ हि सानद्रिफोर हेबनायखौ जोंनि बर'आव बांद्राय नुनो मोनला आरोना नों थां गुबुन जाथिफोरखौसो फाननाय नुसै। दे जेखाइ खबायफोर सानद्रिफोरखौबो दानि औ एबा गोदानैै दानि जोंनि गोदान मुगायावहाय गुबुन जाथि गुबुननि फ्रायसो जेनेबा जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन गुबुननिफ्रायसो बायनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो आ फाननायखौबो गोदोनि दिनाव बर'फ्रासो फानोमोन नाथाय दानि दिनाव। गुबुन जाथिफोरखौसो फाननाय नुनो मोनसै आरो नोंथां नोंगौ नोंगौ। मानो होनबा जोंनि सुबुंफोरा दा बांद्राय बिदि बानायनायखौ गोसो गोसो होनायखौ नुनो मोनला नोंथां। औ नोंथां औ आरो गोदोनि समाव जोङो औवाजों बानायनाय गोबां रोखोमनि जों आरो सियार टेबोल बिसिना। औ बिसिनाफोरखौबो जों गोदोनि समाव औवाजोंनो बानायनानै औवाजोंनो दारहा। बाय बानायनानै माने ओ बिसना सायाव बनानै उन्दुनायाव नुनो मोन्दोंमोन आरो औ औ आरो औवानि बे दारहाया जोंनि औ गोबां मदद होबोदों। ओं होदों नोंथां नोंगौ आरो नै जोंनि बर'आवथ' जेनेबा माइ गायो बे माइ गाय खौबो जों मारा होयोबा सुखेन जाय सुखेना नङाबानो जाया आरोना सुखेनखौ जोंनो नांथारगौ आरो बेयो जोंनियाव गोबां मुलाम्फा गोनां बुस्थु। बे सुखेनजोंसो जोङो माइ माइ। जेनेबा माइआवहाय जिगाब थानाय। बा गुबुन हाग्राफोर थानायखौ जोङो एरखांनो हायो बेबो, गोबां मुलाम्फा गोनां आरो नंगौ। आरो न'खरावथ' आरो दा बुंसै आरो बे औवानि गोनांथिखौ न'खराव साम। साफ्रामबो बाहाय जानायफोरावथ' जेरै मैगं सुनायानो जा ना लायनायाव बाहायनाय जेरै जेखाइ खबायानो जा,
औ
ओ माइ जावनायाव संग्राय सानद्रियानो जा आरो माइ, माइफोर सालिख'नो थाखाय सानदांगा सानदांगा नङाबाथ' जाया। आरो दा नै गोरान खिथि बा एबा मेसेङाव मावनाय। मेसेङाव जुखाम आरि मावनायफोरावबो। जोंनि बे सानदांगा आरिफोरखौ नांगौ आरो जायोना नोंथां।
औ दा नोंथां ओ जोंहा समाबो जाना फैबायना नोंथां। ओ औ नोंथांजों आरो उनाव फिन लोगो मोनलायफिनगोन सावरायफिनगोन आरो
औ नोंथां औ आंबो। माखासे नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर साबायखर थाबाय।
नोंथाङा माखासे आं मिथियै बाथ्राफोरखौ ओ फोरमायनानै होनायनि थाखाय।
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।